नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांखौ आङो जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल खालामदोंमोन आरो ना नोंथाङा ओरैनो दंब्ला सावरायजागोन ना? औ नोंथां आं दा जेनेबा नै जोंनि दा आबाद मावनाय जोंनिया जेरै आबाद मावनायाव गोबां रोखोम दं जेरै फिथाइ सामथाइनि मैगं थाइगंनि जेरै माइनि बेफोर जोङो जेनेबा मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर बेफोर गासैबो जेरै जोंनि दा सोहोर ओन सोलाव आबाद मावनायनि बागै नोंथांजों सावरायनो होनासो कल खालामनाय जादोंमोन आरोना।
औ नोंथांङाव
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना जोंनिया जेरै आबाद मावनाय फिथाइ सामथाइनि बिफां गायनाय बेफोरनि बागै।
औ हागोन नोंथाङा हागोन औ दा नोंथाङा आङो मेसेंबो थोरनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो आं। दा जोङो मेसें बोथा रावथ' जों गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावनो हायो आरो नोंथां। आबाद आबाद होमबाबोथ जोंङो आबाद बायदिसिना जोङो बागान बायदि फिथाइ सामथाइनि बागान बायदि बायदि जोङो मावनाय जाया आरो नोंथां दा जोंनाथ' गुबैयाबा गुबै आबाद जोंना बुङोब्ला जेरै मेसें बोथोराव गायनांगैयाबादना जोंना आलु आलुफोरखौ आरो बै बेसर नङाब्ला जोंना ओ टिसि नङाब्ला बेनि उनाव जोंना मटर बायदिसिना काला दालि मुसु मुसुर दालि बायदिसिनाखौ जोङो गायनाय जाया नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोंना गोबां बायदिसिना जोंना गायनाय बागान थालिर थालिर बागानखौबो जों गायनायखौ नुनो मोनो औ नोंथां औ बेनि उनाव जोंना थालिर बागान जोंना थानि बागान बायदिसिनाखौ जोंो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां बायदि बायदि जोंना बेफोरबायदिनो गायनायफोर गायनायफोर दंबावो जेरै जोङो बेखौ मेसें बोथोराव जानाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बै जेब्ला जोंना दैफोरा रानो अब्ला जोंनो हाफोरा हानसाराव जायो ना बै बोथोरावनो जों बेफोरो जो गायनो थाखाय हायो आरो नोंथ जेरै नोंथनो आङो फोरमायनो सानदों जोङो माबायदि मेसें बोथोराव आलु आबादखौ गायनाय जायो बेखौ एसे एनै फोरमायनो सानदों होनां दाजों आलु आबादखौ माबायदि गायो होनब्लाथ' जोंना आलु आबाद गायनो जोङो
औ
फिन आलु आबाद जोङो गायनो थाखाय जोङो बालासिया हायाव जोङो गोबाङै गायनायखौ नुयो आरो नोंथां बलासियाव हायाव मानो गायो होनब्ला बै बलासियाव हायाव गायोब्ला जोंना हाया गुरै जायो ना नोंथां बेयाव जोंना आलु आलुनि बे बेदरा जोंना बारायनो सहस जायो आरो नोंथां जेब्ला बै औ नोंथां बिदिनो हाफोरा गुरै जायोना बालासि हायाव बेनिखाय बेनि थाखाय बेखायनो जोबोर मोजां आलु आबादनि थाखाय बेनि उनाव जोंनाथ' आलु आलुआ बायदिसिना रोखोमनि जायो जेरै आलु फिसा आलु गोदोर आलु गोजा आलु गुफुर बायदिसिना आलु थायो आरोना नोंथां बेफोरो औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना गोबां रोखोमनि जों आलुखौ गायो आरो जोंनि बे ओनसोलथिंदा बेफोरबाददि जोङो आलुखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो बै हा खौ दुब्लि हाखौ जोङो मोजाङै एवना लानांगोन नथां जाहाथे बेयाव गुरै आरो हाफोरा जोंना मोनो बेनि थाखायनो जों हाखौ मोजाङै गुन्दै खालामना लानांगोन बेनि उनाव जोङो खदाल नङाबा जोङो बायदिसिना जावग्राजों बैखौ जोङो लारिं लारिं एसे गोथौ हाखर बायदि जोङो लङा बायदिसिना जोङो जावना लानांगोन आरो नोंथां लाखांनायनि उनाव जोंना आलु आलुनि बै फेंखा हरनाय फेंखा हरनाय आलु जोङो दरसे दरसे नङाब्ला सोरबा सोरबा जे जेथिं आलुवथिों खावरो बेखौ हानानैबो जोङो गायनो नुयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो गायनाय खौ जोङो लाना फैनानै आलुखौ लाना फैनानै बेफोरबायदि जोङो बेयाव होनानै बेखौ जोङो फबना होयो आरो नोंथां फबना होखांब्ला जोङो बेयाव बेनि सायाव जोङो बायदिसिना जाबोर जेरै जिगाब नङाब्ला जोङ नारा बायदिसिनाखौ जोङो बेनि सायाव होनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव बेखौ होखांनानै जेब्ला आलुवा जोंना बिफां फुलिया गोजौआव जोंना नुजाफायो बाहेराव बे नारानिसायाव नुजाफायो अब्ला बेयाव जोङो बायदिसिना रासायनारि हासार होयो आरो नोंथां रासायनारि हासार जेरै बायदि दा जोंना दङ इउरिया बायदिसिना बेफोरखौ दैजों मिक्स खालामना दङ स्प्रे बायदि सारनानै जेब्ला बेबादि सारना होयो जोंना अब्ला साननैसो थानानै जोंना बिलाइआ जोंना गोदोर गोजौ जायो आरो अब्लासो जोंना आलुनि आलुनि सिंनि बेदराबो मोजाङै ओ बारायलाङो बेफोरबायदिनो जेब्ला बेफोरबायदि आ जि दिन जिबा दिन थानायनि उनाव जोंना आलुनि बिलाइआ हारसिङैनो रानलाङो आरो नोंथां औ जेब्ला हाल आ-आलुनि बिलाइआ हारसिङै रानलाङो बेनि बिफाङा अब्ला जोङो मिथियो आलुआ सिङाव बेदरा जाबाय होननानै। बै अब्लानो जोङो बे आलुखौ बुरनानै जोङो बायदिसिना दोनग्राफोराव दोननानै न'फारसे लाबोयो आरो नोंथां आरो जोङो न'आव बेखौ जानोबो लाबोयो आरो जों खायफाबा रां खावरिनि थाखाय जों बेखौ फाननानैबो जों रां मोनो आरो नोंथां। औ बेफोरबायदिनो आरो मेसें बोथोराव जों गोबां गायबावो जेरै लाइ लाफा बायदिसिनाखौ गायो आरो नोंथा। दा जोङो लाइ आबाद लाइखौथ' जोङो गोबां रोखोमै जों जायो मेसें बोथोराव जों एवनानैबो जायो। जोंना खारै ओंख्रिबो जायो जोङो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय बायदि। औ नोंथां आरो जोंना मैद्रु मैद्रु गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि जाबोनाय बे मैगं मैद्रु बेफोर बायदियैनो जोङो संनानै जायो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो एसे दैज्लां बोथोरनि आ-आबाद मा बादि मावो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन जोंनिया दैज्लां बोथोर होनोब्ला थ' जोंनिया अखानि बिबाङा गोबां नङा होमबा? औ जोंनिया दैज्लां बोथोर होनबा जोंनिया अखानि बिबाङा गोबां नालाय जों बेवहाय मा होनोलाय बेखौ जोङो माइ आबादखौनो गुबैयै मावो। जोंनि आसामाव गोबां मानसियानो माइ आबादखौल' मावो नङा होमबा? माइ आबादखौ बोरै मावो आं बेखौनो एसे फोरमायना होनसै नोंलाय नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
औ जेनेबा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ माइदलि जों जायखौ जेनेबा गायो जोङो जोंनि बाख्रि माइखौ लाखिखाना दोनो नालाय, जों निया नङाब्ला जों बेखौ बायनाबो लायजायो गला दखानफोरावबो मोनो दानिया माइदलिखौ। गोबां रोखोमनि माइदलि मोनो। जेनेबा जों जा माइखौ गायगोन बेनि माइदलिखौ जोङो दैयाव सोमना दोनो। दैयाव सोमनायनि सिगांनो जोङो औ दैयाव सोमनायनि सिगां गोब-गोबाव सिगांनो जोङो फोथारखौ खनसे खारायग्रोनो लायो नङा होमबा? खारायखां खाराय खांनायनि उनाव जेनेबा जोङो दैखौ दैयाव सोमना दोननायावनो जोंहा बेखौ जोङो दैयाव सोमना दोनो खोथियाखौ बेनिफ्राय सोमखांनायनि उनाव जोंना बेखौ फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै जोङो जेनेबा जेनेबा मोनसे गोरान जायगायाव बेखौ जेनेबा बेखौ फेनानै दोननानै जों बेखौ थास' बिलाय नङाबोला मा होनलाय बेखौ थालिर बिलाइजों जों थालिर बिलाइजों जोङो खोबनानै दोनो नङा होमबा?
थां नोंगौ।
जाहाथे जोंना मा होनोलाय बेखौ जोंनिया गाजा खि गोरलैयैनो गाजा खिलियो जाहाथे गुदुं जाना बे गाजा ओंखारो। जोलैया गाजा बेरो औ बेनि उनाव जोंना फोथारखौ जोङो जेनेबा खायफ फाया सिगाङावनो खेबनै अवखाना लायो सामबारखौ होखाना लायो नङाब्लाबो जोंनिया बिदिबो बानायनाय मानो होनोब्ला जोंनिया फोथाराव दै थाखायायो नालाय जों बेखौ खबसेैनो जेनेबा सैनै सोमथाय सैनै सैथाम एवनानै खामारबो होखानानै फोमोनखानोबो बो हायो बेदि बानायनाबो जोङो बालायो आरो ना, बेनि उनाव जों बा एवखांनायनि उनाव जा जोलैखौ जों न'आव दोनदोंमोन बेखौ फोथाराव लासै लांनानै जों फोथाराव बाव सारहैयो आरो ना
नंगौ नंगौ
सारखांनायनि उनाव जोंनिया जेब्ला खोथियालाव खोथिया जोंनिया गोलाव जाब्ला जोंनिया मोसौ मैसोआ बेथ' जानो फैयो नालाय बेखौ खहा जायैनि थाखाय जोङो बेनि सोरगिदिं जेनेबा जोङो बेरा नङाब्ला नेटफोरखौ सोंनानै दोनो। जाहाथे बिसोरो जेबो खहा खालामफैनो हाया बेनि उनाव बेनि उनाव जोंना फोथारखौ खारायो फोथारखौ खारायखांनायनि उनाव जोंनिया साननैसो थानानै जेनेबा जोंनिया बायो आरोना खारायखांनायनि उनाव आरो खेबसेबाव सामोर होबावो सामोर होनायनि उनाव जोंनिया जेनेबा जायखौ जोङो आमथिसु वा होनना बुङो जोंनिया बेवहाय लायनो खामानि मावनो मोनालायनो दैज्लां बोथोराव जों सप्तासे सम जोङो न'आव ओरैनो थानांगौनो जेबो खामानि मावनो मोना होनना फालिनाय नेम दंखायो नालाय जों बेखौ मानिखांनायनि उनाव जोंनिया बेनि उनाव जोंना सामा र होनानै ओ मा होनो सामार नङा मा होनो फोमोन्नानै जों बे माइखौ गायखायो आरो नङा होमबा औ माइ माइ गायनो थाखाय जोङो जेनेबा खोथियाखौ फुग्रोयो गिबियावनो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव जोंना गामिनिफ्राय हाजिरा थिका आइजोफोरखौ लिंनानै हाजिरा टिका लानानै जोङो माइखौ गायो। गायखांनायनि उनाव जोंहा हा गायखांनायनि उनाव जोंहा माइआ एसे जौब्ला माइजों लोगोसे हा हाग्राफोरबो रज'फायो जायखौ जोङो साफा खालामनानै बेवहाय हासार होयो। जाहाथे जोंनिया माइ आबादा मोजां जायो। बेनि उनाव जोंना माइआ जोङो बेनि उनाव आरोबाव जोंनिया माइया जेनेबा बिबार बारबा फिथाइ थाइनाय समाव जोंनिया गोबां एम्फौ एनलाफोरा जोंना एम्फौ एनलाफोरा जोंनि आबादखौ खहा खालामनो नागि रो नङा होनबा बेनि थाखायबो जोङो एम्फौ एनलानिफ्राय बारग'नो थाखायबो जोंहा आबादाव जोंहा मुलि बाहायो रासायनारि जाहाथे एम्फौफोरा जोंनि आबादखौ गाज्रि खालामनो हाया। बे औ बेनि उनाव जोंना जेब्ला माइखौ जोङो दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला दानिया गोबां जौगाबोनाय जुग नालाय जोंनिया दानिया आखाइजों माइ हानायखौ जों जों नुनो मोनलिया गोबां खम नुयो आरोना जों दानिया जोंनिया गोबां जेनेबा हा खानाय खनसेनो जोंनिया गोबां बिगा माइखौ हाखायोबो आरो नाखानानै जोङो माइखौ फोथारनिफ्रायबो दडाइरेक्ट न'आव लागै लान फैखानो हायो आरोना जोंनिया बैफोर मिसिननि हेफाजाबाव जायखौ जोङो न'आव लाबोनानै जोंनिया माइआनो जोंनिया जेनेबा माइखौनो जों माइरं बानायो नालाय मिलाव लांनानै जेनेबा जोंनिया गुबै आदारा ओंखामानो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखायनो जोङो नांगौ बिबांनि माइखौ जोङो न'आव लाखियो आरो नाङिनि बाराखौ जों फानहरनानैबोथ' गोबां रां खामायनो हायो। नङा होमब्ला औ आबादाव आबाद मावनानैबो मानसिफोरा गोबां रां खामायनो हायो दानियाथ' जोंनिया मानसिफोरा गोबां बिगा बिगा माइ गायनानै नङाबा माइनि अनगायैबो गोबां बिगा बिगा जेरै बागान बानायनानै जोंनिया गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
दे होमब्ला न' नोंथां जोंनाया समावबो थौथ'बाय दोनथ'नोसै नामा।
औ नोंथां नोंगौ गोजोनथों नोंथां।
गोजोनथों।